औ खोनादों। दोंना नोंथां।
खोनादों।
औ। जोङो मागोखौनो रायज्लायदोंमोन ना? हायो।
औ।
मागोआव जोंहा फिथा सौराय जानायखौथ' रायलायबायानोसै। बेनो। आरो मागोआ फिथा सौराय जानायनो। जानायनिनो फोरबोखा नालाय बेयाव फिथा सौराय जानाय जायो।
औ। बिदिनो बयबो गामियावबो जायो जायो बेफोरखौ सोलियो।
औ गासै जायगायावनो बेखौनो मानिनाय जायो आरो।
मोनफ्रोमबो जायगा मोनफ्रोमबो हादर मोनफ्रोमबो गामियावनो सोलियो आरो बेखौ गावबाागाव गावबाागाव
मोनफ्रोमबो हादरावथ' नङा। माने जोंनि बे बर' गामि गामियाव माबायो आरो
औ बाना माबाखौबो बेलेगखौ माबाफ्रावबो बेफोरबायदिखौ एसे जासै
औ मानियोआनो दे बयबो
दाना मिथिबायना गुबु नों आंनि खुखानिफ्रायनो मिथिबाय मागो दमासियाबो मोनसे जानाय लोंनायनि फोरबो होन्नानै उम। जानाय लोंनायजों दाहोनो हायो इदि आरो
गायनो बे माबा मा होनो मावनाय दांनायाव खस्थ' मोननायफोरखौनो खस्थ' मोननायफोराव मोनि मोन्नायनि थाखायनो माने माबा मोनसे बायनानै जमा जागोन बेफोरबायदि जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो इदिनो जमा बायनानै जासिगोन अमा मासेफोर बायनानै इदिनो बुथारनानै जासिगोन ओमफफ्राय जाखिनि आग्लायनाय खिनिखौ न'खर न'खराव रान्नानै जायो नङा होमबा?
ओं जायो जानो हायैखौ लाबोलाय लायो
जानो हायिखौ रान्नानै हरो ओमफ्राय आरो बिदिनो न'खरनि मानसिफोरनो एसे हरसिगोन बेखौनो बेखौबो बेखौनो न'आव बो जासिगोन आरो
ओं। जोंथ' जानो हायैखौ लाबोनो थाखाय बायदिसिना लाना थांखायो।
औ।
नास सोनानै लाबोफानो लाबोनो थाखाय आरो औ। जानो हायाना बेदरौ बेदर बुस्थुफोरखौबो
औ।
सोरबा बायदिया फिथा सौरायबो लांनानै गैलाबायो बेखौबो
औ अ बे जमा जानायावनो थांबो सोलाबा हाबहैनोबो सोलाब लाया गावजों गाव होनलायनानै बेयावनो जमा होनानै लांनानै हैसिगोन आरो फिथा सौरायखौ।
औ।
बा जुमाय संनायफोरखौ माइब्रानि गोदैफोरखौ सोरहाबा सेरेब सावनायफोरखौ इयावनो लांसिगोन लोंसिगोन आरो।
उम माइब्रानिथ' थाखायो माने
मागो आरो माबायावथ' थाखायो बेलेगफोर जायखिया फोरबोआवनो थायोन ने आमथिया फोरावबो
ओं ओं। बे मागो मागो दिनफोराव बे मारा होखांनानै माबानाय बिदिनो गुदा गुदिफोरखौ माइब्राफोरखौ माबानानै लामस्रांनानै संनानै माबाय खालामो आरो जानो होननानै दै होनानै संनानै ओरै साफा खालामनानै संना दोनसिगोन जुमाय लोङो जुमायखौबो गामि गामियाव बिराद मानसिफ्रा जुमाय लोङो। जों गामियावथ'
सिगाङाव सिगाङाव बांसिन लोंनाय दङमोन। बेफोरबायदि फोरबोब्ला मागो फोरबोब्ला लोंनानै जानानै गावखौनो बावगोमो सोग्राबो दं।
दङ माने गोसो हमथानो हायाबा
औ बिदिनो आरो दानि दिनाव बांद्राय बिदि नुला नुनायालाय।
एसे खम लोंसै। लोंग्राबो दङ आरो दानि
सिगाङाव बांसिन बेफोरबायदि नुनो मोनोमोन आरो। लोंनानै बिदिनो लामा लामा थानाय आरो माने इदिनो
औ उन्दै उन्दै गथ'फ्रासो बांसिन जालांबाय दाना।
औ बिदिनोथ' आरो। सं बेफोरबायदि संनायफोरखौ बादा होनाय नु सै थेवब्लाबो गामि नालाय फोरबोआव एसे एनैया सोलियो आरो। सोलियो माने। थाखायो आरो।
लोंनो माने लोंनो लुगैयो आरो बोसोर गोदाननि होननानै बयबो लोंनो लुगैयो नालाय
औ एसे एसेब्लाबो इसिं खनानि माइ ब्रा बिदि होनलायनाय जासिगोन आरो।
बेथ'
औ थायो।
गुसुबो जायोना आरो बैसागु माबा मागो
गरम बोथोरबो जाहैयोना। गरम ऐसे गरम
जायो गोजांफुनाय जायो मागो बोथोराव। एखे। मासाबाथाय गोजांनाय गुफुर बिदिनो दालाय बेलागुर सावनो दुगैलायनाय जि साब खोनायो।
औ गुसु जायो बे समाव औ औ थान्दा।
औ। उन्दुलायनाया।
औ ना माबायाव बेलागुर सावनायाव।
उन्दै समावनो। एसे उन्दै समावनो जों बेलागुर दंमोन ने।
औ जानमोनथ' आरो
उम बिनिफ्राय बे बेलागुर जानायावहाय जोङो जिगाब बनानै उन्दुनाय जायोमोन ना?
ओ
हरसे रायलायनाया गिनानै बिथिं आरो माबा मा होन नों बेराबो गैया नालाय बेथ' नारानिसो हानानै साव माबानाय जायो नालाय दुमनाय जायो नालाय। थ्राय थ्रायसो बांद्रायबो रोजा दुमाखै। गिनानै आं गेजेराव उन्दुगोन नों गेजेराव उन्दु नों जिङाव उन्दु होनलायलायनाय जादों।
ओं। सिगियो
बेनिफ्राय आरो जानाय लोंनायाबोथ'
गोसो खाङो आरो अ बेफोरबायदि समखौ गोसोखाङो मागोआ माला फैबावगोन आरो बैफोर समखौ बोरै मोनबावगोन?
ओं ओं गोसो खाङो आरो ओं।
उम मोननोथ' अबाव मोनबावनो जोङो।
उम बेवहाय बायदि मैया आरो दिजेननि मा होनो न' लुनानै बेलागुर जानाय जायोना। सोरबाबा ओरै माइहुंफोरबायदि दुम माबानानै साव माबानाय जायो। बेलागुर जानाय जायो। आरो खायफाबा ओरै खुन्था मोनब्रै एक सालिया माबानानै जायो ओमफ्राय आरो खायसेबा न' बायदि बानायथारोना।
थाला मोननै गाहाम बानायबावो दानि गथ'फ्रा ओं थाला मोननै गाहाम बानायो दानि मानसिफ्रा गथ'फ्रा सोरबा सोरबा रोंसोयो।
मोजां मोजां दिजाइननि बानायनो रोङो।
ओं मानसिफोरनि ओ माने गिदिर गिदिर मानसिफोरनिबो माबा महर मोखां बेफोरबायदि दिजाइन बानायलायोहा बानायलायो रोंबायना बुहुदनो।
सोलोंबाय
ओं सिनायथि गालांनो थाखाय बानायसै आरो सोलायबाय आरो मागोआ। बो एसे सोलायबाय होननांसिगोन। मदेला सोलायबाय। बाय नालाय बानायनायनि बा बानायनायनि साइसफोरा
ओं
बेखायनो गोदोनि बादि जाब्बा जुब्बा नंला आरो।
औ थेवब्लाबो बे नारानि नारा आरो नाराजोंनो बांसिन लुनाय जायो र'।
ओं बे ना बे माबायानो नारानिजोंसो बानायखानांगौ नालाय नारजों बानायो नाराखौनो गोलाव गोलाव हानानै बानायो आरो।
जेराव नारा गोलाव बेयाव जमा जाहैलायनोसै खासि लानानै ने।
आरो माइ गाहाय गाहाय गायग्राफ्राथ' नारानि गायनो नाराखौ हानो मोना नालाय ओंखायनो माइ गोजौ बबेबा अबेबा गोजान गोजान थाना हाहैलायो आरो नाराखौ।
औ
गुसुं गुसुं नारायाथ' जाया नालाय। बैफोर गयाफोरनि नारा
एसे गोलाव गोलाव नांखागौना बेयावलाय न' लुगोन जेब्ला एसे गोलावासो नांखासिगोन। न' सनायावबोथ' बिदिनोसै जमानो नाराखौ जाबसिगोन नार भाराया लाबो होननानै ज औवा सिंखावनाय बा सिंखावनाय जालायथारो
औ खामि खामि सेरनानै बानायो आरो थानो आन्था हरसेनि आन्था इयावनो रंजानो माजानो सिगांनि समफोरावथ' आरो बेफोरबायदि लाइयेन बायदिसिनााब गैयान टस आरि दामनानै मोसानाय दासो दुलुर
ममबाथिफोरबो सोलियोमोन आरो ममबाथि थै ओमफ्राय आरो ओरैनो बाथि होननानै बुङोमोन आरो साखि साखिनाा बाथि होनोमोन बे अर सावग्राया ओ बोखौ बेजोंसो बेलागर जानाय जायोमोन आरो लाइटखौनो नुनो थाङामोन ने हाबाफ्रावसो एसे माबायोमोन हाबा हुखाफ्रावसो एसे लाइटफोरखौ नुनो मोनोमोन दानियाथ' गावबागाव न'आवनो लाइट गोसै लायट होसै आरो
औ हाजानि रोंजोबबायबा बयबो ओंखारजोब ओमफ्राय आरो हाथाय बाजारफ्रावनो बेफोरबायदि बुस्तुफ्रा
बे समाव आरो मागो एसे समाव खान्थाल थाइजौआनो था औ खान्थाल थायामोन ने बे समाव
ओहो थाया बे समाव दासो थायो मागो बायखांनानैसो गासैबो माबाजोबो माग -फागुनफ्रावसो एसे बिलाइ सिरिबावोसो बे समाव
ओं
बेम सैथ्रफोरनिफ्रायसो माबायो नामाथाय
माख -फागुन औ
समफोरखौनो फा मोनबाङाबा! दाना
दानिया बिनसै औ
बारलांनाय समफोरखौनो फारथाव मोना
औ
बोरै बोरै दसे दसेनो बारलाङोथाय। हमनोनो हाला
मागोआलाय बेनोसै बे जानाय लों बुंनायजोंनो दिन थाङो आरो बे सानथामखौ बयहाबो
उम फिथा सावनायाव दुहुम जायो। खायफा बायदि मानसिफ्रा
जा सौराय जानायाव